हेलौ।
औ नोंगौ।
सोदोबफोरखौ मोजां खोनादों दा?
औ खोनादों।
बिदिब्लालाय जों दिनैनि सावरायनायखौ। मोनसे मोजां थांखि लानानै जों सावरायलांनोसै जोंनि थांखियानो जाबाय जोङो। आबहावानि सोमोन्दै जों सावरायगोन जोंनि आबहावाखौ जोङो मोजां माबोरै जोङो मोज मोजां लाखिगोन आरो। माबोरै जोंनि आबहावाया गेबें जागोन जों बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन।
औ बेथ' मोजां टपिक बेफोरनि बागैबो जों सावरायनो सावरायनाया जोबोर गोनांथार आरो जोबोर मोजां जागोन बे टपिकनि सायाव सावरायोब्ला
हौवा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानांग जोंनि नु जो बुजियो मानो होनोब्ला जों आबहावायानो जोंनि थां थानायनि मोनसे हा मा होनो बे खौ जोंनि गोनांथार जोंनि नांगौ जाथारनाय मानो होनोब्ला जोङो आबहावाखौ जोङो मोजां लाखियोब्लासो जोङो मोजां अक्सिजेन मोन मोन गोन जोंङो मोजां बिदि थासारिखौ मोनगोन जोङो मोजां बिदि थासारिखौ मोनगोन। आदार लोंनाय दै बेफोरबायदिखौ जों मोनगोन आबहावा वाखौ जोङो मोजां लाखिदोङो बिनो
औ नोंगौ।
आबहावानि थांना थानायनि मोनसे गोनां बेहेक थांखि। जोंनि सोरगिदिं सोलिनाय बिदिनो गोबां गारि मथरफोरा खारनानै जोंनिया आबहावाखौ गेबें खालामगासिनो उखुन्दैखौ होनानै बेबायदिहैनो जोंबो जोंनि आबहावाखौ बेब बेफोरबायदि गाज्रि उखुन्दै मैला गेसफोरनिफ्राय जोङो माबोरै जोङो बेफोरखौ खम खालामनो हागोन माबोरै जोंनि संनायनिफ्राय ओंखारनाय उन्दैफोरखौ हम खालामनो हागोन जों बेफोर बागै सावरायनायनि सिगां जोङो मा खालामग्रोनांगोन जोंनि जोंनि साखाथि बाखाथियाव सोलिनाय बेफोरबायदिनो गाज्रि जाबोर मैला बेफोरबायदि गारनायफोरखौ जोङो सावस्रांनांगोन। जाहाथे जोंनि आबहावाया साखोन सिखोन जागोन आरो जोङो फेसेवनाय फेसेवग्रा मुवा मा आरो फेसेवै मुवा बेफोरखौ जोङो आलदा आलदा गारनांगोन होमबानियासो जोंनि आबहावाया साखोन सिखोन थागोन बेखायनो जोङो जोंनि आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जोङो गासै मुवाफोरखौ जोङो एक्सट्रा बा एक्सट्रा एक्सट्रा खालायनानै जोङो गारनो नांगोन।
औ नंगौ
जोंहा जाबोरफोरखौ गारनो थाखाय बेबायदिनो डास्टबिन थाखायो। फेसेवग्रा मुवा गारग्रा आरो फेसेवै मुवा गारग्रा जोङो फेसेवग्रा मुवा खौ जोङो फेसेवग्रा मुवा गारग्रायावनो जों गारनांगोन आरो फेसिवि मुवाखौ हेसेवि मुवा गारग्रायावनो जों गारनांगोन आरो जायफ्रा प्लास्टिक बेफोरबायदिखौ जों सावनानै आबहावाखौ गाज्रि खालायनाया मोजां जानाय नाय नङा जोङो जायफ्रा सेवो बेफोरखौ जोङो बेफोरबायदिनो मैगं गायनायफोराव जों होनानै जोङो मैगंफोरनि थाखाय जों हासार बानायनो हायो आरो जायफ्रा सेवनो रोङा बेफोरखौ जोङो सावनांगौ मोनसे राव जों जमा खालामायनानै बेफोरबायदियै जोङो जोंनि आबहावाफोरखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनो हागोन।
औ नंगौ मानोना होनोबा जोंनि आबहावाया जोंनि बेबायदि थांना थानायाव बेबायदि गोनांथार मानो होनोब्ला बेबायदिनो आब हावाखौ जोङो मोजां बेदि साखोन सिखोनै लाखिब्लासो बारहावाफोरखौ मोननानै जोङो जेब्लायबो गोजोनो एबा मोजाङै जों जेब्लायबो थानो हागोन।
औ जोंनि आबहावायानो जोंनि साखाथि फाखाथिखौ मोजाङै लाखिनायाव जोंखौ हेफाजा जाब होनो थाखाय गोबां मिथिंगायारि बेसादफोरखौ जोङो बाहायनांगौ जायो। जेरै जोङो प्लास्टिकनि मुवाफोरनिफ्राय गोजान थानो थाखाय जोङो प्लास्टिकनि खादाफोरखौ बाहायालासिनो जोङो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय औवानि खादा बेफोरबायदिखो जों बाहायनांगौ आरो गोबां मुवाफोरखौ जोङो हानि दो फो फोरखौ बाहायनांगौ प्लासथिकनि दो फोरखौ बाहायालासिनो जों बेफोरबायदि जोंनि आबहावाखौ साखो खोन सिखोन लाखिनायाव गोबां हेफाजाब मोनगोन।
औ नोंगौ। बिखायनो जोङो जोंनि बेबायदि थांना थानायाव बेबायदि नुसुंसेयाव बेबायदि जोङो जाबोरफोर बेबायदिनो प्लास्टिकनि मुवाफोरखौ जों नुयोब्ला बेफोरखौ जों सावनाङा। बेखायनो बेफोरखौ जों सावालासिनो ओ
माखासे बेबायदि हाखरफोराव जों गारहरनो हायो बेखायनो बेफोरबायदियाव गारहरनानै जों गावनि खा साखाथियाव थानाय बेबायदिनो नुसुंसेयाव थानाय ओ बिदिनो प्लास्टिकफो फोरखौ जों गारालासिनो गुबुन बेबायदि जायगाफोराव गारहरनो हागोन होमब्लास सो जोङो आबहावा बेबायदि मोजां मोनगोन बेफोरखौ जोङो सावोब्ला बिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै फोरा गोबां गाज्रि बे गाज्रि उखुन्दैखौ जों लायोब्ला जोंनि बेबायदि आबहावानि बेबायदि मानसिया अक्सिजेन बेबि दि लानाय समाव जोङो बेबिदि
ओं मोनामनाय मोनगोन बे मोनामनाय जोंनो जोंनि देहायाव गोबां बेबायदिनो जाथावै बेबायदि बेमारफोर जागोन जिबायदि बेमारफोर जागोन जों बुंस'नो हाया। बेखायनो जोङो जेब्लाय जोङो जोंनि आबहावाखौ जोथोनै एबा मोजांङै लाखिथारनाया जोबोर गोनांथार। बे आबहावानि गेजेरजोंनो जोङो
जोंनि थांना थानायाव गोबां ओ गोबां बेबायदिनो जों आबहावाखौ जेब्लायबो साखोन सिखोन लाखिथारनांगौ बिनिखायनो जों साफ्रोमबो बेबायदिनो मालायखौ बेबायदि नायालानो जों जाय जेफु बुस्थुफोरखौ जों नुदों बेफोराव जों ओ हेफाजाब होनांगोन। खामानि मावनायफोरनि फ्राय लानानै गासैयावबो जों हेफाजाब होनांगौ। बेबायदिनो गारि मथरफोरनिफ्राय ओं ओंखारनाय उखुन्दैयाबो गोबां गाज्रि बेखायनो बेफोर बेबिदि गारिफोर सलायनायफोरखौ जों खमायनांगोन होनब्लासो जोंनि आबहावाया मोजां जागोन बेखायनो जों जेब्लायबो गारि बेबायदि सालायनायफोरा बेबिदि बे गारिनिफ्राय ओंखारनाय बेबिदि खुन्दैफोरा गोबां गाज्रि बेखायनो बेफोरजों गारि सालायनायफोरनिफ्राय एसे जों खम खालाम थारनांगो गोन होमब्लासो जोंनि आबहावाया मोजाङै थागोन। बेखायनो जों जेब्लायबो गारि सलायनाय फोरखौ जोङो ओ सर बांद्राय सलायनाय नुयोब्ला जोङो बेबायदिनो हेंथाबो होनो गोनां जागोन। होनब्लासो जोंनि आबहावाया मोजांङै थागोन बेफोर बेबिदि उखुन्दै ओंखारि बेबिदि गारिफोरखौ सलायोब्ला जोंहा आबहावाया गोबां बेबायदिनो मोजां जागोन मानो होनोब्ला बेफोरनिफ्राय बेबिदि उखुन्दै ओंखारा। बेखायनो बेबायदि उखुन्दै ओं खारनाय गारिखौ स-सलायालासे सलाया याब्लाबो जेबो नङा बेफोरनिफ्राय जों सलायस्लाया सलायस जायाब्लाबो मोजां बेखायनो जोंङो बेबायदिनो बिटारि बेबायदिनो ओ कारेन्टजों चार्ज होनानै जिबायदि गोदान गोदान बिदि आइजेंफोर बिबायदि गारिफोरखौ जों सालायनाय गोदान गोदान दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों जों बेफोरखौ सलायोब्ला जोंनि आबहावायाबो गोबां मोजां जागोन बे ओंखायनो जों जेब्लायबो बेफोर ओ जिबायदि बाहायथावै बेबायदि गारिफोर बेफोरखौ जों बाहायालासिनो जोंङो बेबायदि मोजां बेबायदि थाव बेबायदि गैयि बेबायदिनो ओ बेटारि एबा चार्जजों कारेन्टजों सालायजानाय बेबायदि गारिफोरखौ जों बायनानै जेब्लायबो जों बेफोरखौ बायनानै मोजां सल लायोब्ला जोंनि आबहावाया गोबां मोजां जागोन बेनिखायनो जों जेब्लायबो मोजांखौ सान जों जाथ जेब्लायबो आबहावाखौ मोजांहै बेबायदि रैखाथि खालामनानै जोंङो बे थांना था जिउआव
औ नंगौ
जेब्लायबो जों आबहावाखौ रैखाथि खालामथारनांगौ होनब्लासो जोंनि जिउआवबो एबा जोंनि देहायावबो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो बेमार आजारनिफ्रायबाय जों रैखाथि मोनगोन नंङाब्ला जों
बेबायदिनो गोबां बेमार आजारनि राव गोग्लैसोनानै थानो गोनां जागोन बेखायनो जों
बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला गोबां मोजां जागोन
दोनैनि बेबायदि समा जोंहा जानानै फैबाय बेखायनो जों दिनैनि रायज्लायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय
औ जोंहा समाबो गोबां जानानै फैबाय जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जोंहा बिदिनो आबहावानि सावरायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो जों गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनो मोनबाय बेखायनो जोङो दिनैनि सावरायनायखौबो एसेखिनियावनो दोनथ'बाय
औ दे